हेलौ उम नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
सो दं नै बेलासि गोजोन बाजाराव जिरायनानै दङ सिरलयावनो।
ओ।
उम।
माइफोर खायाखैमोन नामा?
माइआथ' मैया दाख्लिफोर गायदोंमोन ओमफाय दिनै एसे रेस्ट लाथ'नाय जादों आरो देहानिनो बेनिखाय अ गाबोन थांफिननाय जागोन आरो।
उम ओ नोंथां जों जोंनि बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै फं फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ दे सावरायनो हागोन।
नों बैसागु होनबाथ' बयबो मिथिखागौ ना नङा होमबा? बैसागुआ जों जोंनि बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोर्बो। उम ओ। नोंथाङा बर'फोरनि बैसागुआव बैसागुआव जोङो। माबे समाव हाग्रानि बे मैगं थाइगंखौ खांनानै जायो। आरो मा मा मैगंखौ खांना जायो इखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन बे जोङो बे बैसागुखौ स्नि सानफालि ना होमबा आरो गिबि साननिफ्राय लायै लायै जोबथि सानाव स्नि सानखालि जोङो बे गासिबो मैगं थाइगं रोखोमनि मैगंखौ जायो आरोना जायखौ जोङो खिथि बुङो सातथा मैगं थाइगंफोरखौ जानायनि नेम दं थेवब्लाबो जोंनिया स्निथानि बारासिन जानानै थाङो आरो मैगं थाइगंफोरा।
औ
अब्लाबो जोङो बेफोरखौ नेम हिसाबै बर'नि मोनसे दोरोङारि रंजाथाइ फोरबो नालाय बेखौ जोङो खालामथारो आरो जाथारो दस्रानि गामियाव नुवाब्लाबो जोंनि थिंजायनि बर' गामियाव बिदिनो जमा जमा गासिबो ओ बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' गथाय गासिबो ज' जानानै जोङो मोनसे जाय गायाव मोनसे जायगा सायख'नानै जोङो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ खांनानै हाग्रा बंग्रायाव खांनानै लाबोनानै संनानै जाफैयो आरोना जाहाथे बर'नि बेफोर माखासे जे नेमखान्थि बेफोरो अराय सम गोजोै जोरनानै थाबाय थायो बेनि थाखायनो बेफोराव मा माखासे मैगंफोरखौ जायो जेरै थारायथ' गिबियावनो बिनि मुंखौ नो मख'जोबग्रोनांगोन मानोना थारायानो गिबि आरो बिनिफ्राय माखासे एसे खिफि बेन्दों आरो थास' थास' आथिं आरो माखासे मैगं जेरै माइसुन्द्रि फोराथ' न'आव थाखायो आरो जोङो माखासे माखासे हाग्रा बंग्रायाव मोननाय जेरै ओ मा होनोमोन बेखौ सिबुं ओ सिबुं लाफा साय ख' आरो माखासे जेरै उम माथि गालदाब
औ
उम आरो सिब्रु मैगं बेफोरखौ बांसिनै लाबोनाय जायो आरोना जोंनिखि बांसिन मोननो थाङो
औ आंनिफ्राय ओ बे गो खा गोखै मैखंखौ बर'फोरा बे बैसागु समाव मानो मानो थाखाय जायो बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ बेखौथ' हागोन नोंथां मानो हाया जानो गोदोनि दिनाव फोथायनाय दंमोन आरोना जोङो गोखा गोखै फोर मैगंफोरखौ जायोब्ला गासिबो बेराम आजार न'खरनि बेराम आजारा गासिबो जोबनानै थाङो जाहाथे दे आरो बेफोर गोखा गोखैजोंनो जोंनाव जेबो बेमारा जाहाथे साग्लोबा बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोर गोखा गोखै मैगं थाइगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो आरो बे मोनसे नियम खा बैसागु फैब्लाथाय जोङो स्नि जोबथारनाय सानाव स्नि सानाव जों बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ खांनानै जानाया जोंनि मोनसे गिदिर नेमखा बेफोरखौ मावाबा थाय जोंनि गोसोआबो आद्रा थानाय बायदि मोनगोन आरोना दा बाय दियाव मावा
औ
ओरैनो नों थांमोननिखैथ नों थांमोननिखैथ बेफोरो गासिबो सोलियोआनो जानो हागौ जेराव जों गासिबो एखे एखे रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौनो खांनानै जाखायो जेराव
औ
उम
आंनिफ्राय ओ नोंथां बे बर'फ्रा बैसागुखौ मोनबेसे मोनबेसे बाहागो बाहागो होनानै खुं खुङोमोन।
उम बाहागोआथ' बिदिनो दङ इस स्नि सानसिम खुङो नालाय जोङो बिदिनो गिबि सानावथ' जोङो मोस सौनि बैसागु खुंबाय मोसौनि बैस सागुआव ओरैबायदि जायो आरोना खिथालांसै आं जोंनि गामिनि जोंनि जायगानि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मोसौखौ गिबियावनो ज जोङो उम दिरुंजों खाया खिन्थु मोसौखौ बे सानखालि मोसौनि बैसागु नालाय लाय दिरु गोदोनि दिनाव दिरुंजों खानाङा होननानै उम नेमखान्थि दङ आरो ना बेखौ उम ओरैनो मोसौखौ गिबियावनो जोङो थुखैनो लाङो दैमा दैसायाव माखासे फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोर जेरै लाव लाव फान्थाव दिग्लिथि बेफोरखौ जोङो हानानै लानानै मोस सौनि मोदोमाव सारनांगौ जायो आरोना बेखौ सारनानै ओ जाहाथे मोसौ बा मोजां मोजां रोखोमै जाहाथे उम थांनानै थानो हायो आरो जाहाथे जोलैफोरा आ‌ मोजांङै जायो बेफोरनि थाखाय मोसौनि बैसागुखौबो खुंनाय जायो आरो बेयाव माखासे उम मेथाइफोर रोजाबनानै मोसौखौ दैमासिम थुखैनो लाङो आरो बिदिनो थांनाय समाव रोजाब लाङो खि उम लाव जा फान्थाव जा जोंनि मोसौआ गेदेर गोलाव जा होनलायनाय बिमा गायदे बायदि दाजा फिफा गोजौ बायदिज जा होनलायनाय बेफोरबायद दि माखासे सं मेथायफोरखौ खननानै मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो आरो मोसौ खौ जोङो लांनाय स्नि ओ लांनायनि सिगां माखासे हां हांगारफोरजों हांगारफोरखौ थाव गोथां थुफ्लेनानै उम बेफोरखौ मोसौनि बिम मोदोमाव माने बिख पुराव फुननाय जायो आरो जाहाथे गोदोनि समाव फोथायनाय दंमोन आरोखि ना औ गोदोनि समाव फोथायनाया बेनोमोनदि ओ जोङो माने मोसौखौ जों हाग्रा बंग्रायाव जाहाथे हो हरोब्ला मोसौ लख्राया बेफोरखौ खावनानै जानो हाया। एबा उम सिकारि खालामनानै जानो हाया बेनि थाखायनो जोङो फोथायनायखौ लानानै दिन नैसोम सोलिबोदों बे फोथायनाया हांगार हांगार खौ मोसौनि मोदोमाव फुननाय आरोना समायना रमायना बिबार आखिलायनानै होयो माख
औ ओमफाय बे बे मोसौनि मोदोमाव माजों माजों हांगारखौ फुनो?
अ बेखौथ' हांगारखौथ' जोङो बे जेरै अरदाबाव ओंखाम ओंख ख्रि संओ ना माखासे बासन फोरखौ ओ बेफोर अदाबाव स संनायफोरानो अरजों संनायफोरानो हांगार जायो जिहेथु बेफोरखौनो जोंङो एरख'नानै थाव गोथांजों लगायनानै फुनो आरोना
औ अ माने आं सोंनाया बै हांगारखौ फुनग्राया बै फुनग्राया मा माजों बानायो बेखौ होनदोंमोन आं
अ बिखौथ जानो हागौ थखन थखनखौनो माबा खालामो खोमालै आं बारा मिथिलाय लांङा बेखौ
औ जोंनिखै जोंनिखौ बै याव मोनोना बै थाराया
अ अ जोंनिखै बैयदि थखनफोर खौनो गुसुं गुसुं हसनानै मोनथाम रोखोमनि जमा खानानै बेखौनो मा
औ थाराय थारायजों बानायो आरो जों बे
अ बिदिनो आलदा आलदा जानो हागौदां नोंथां।
औ
ओरैनोथ उ बुंलाय दे
औ ओमफ्राय नोंसिनि बैसागु नैथि बैसागु बैसागु बैसागु गुनि नैथि बैसागु ओमफ्राय बैसाग दाननि एक थारिक बे एक थारिकआव मानसिनि बैसागु नंङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
गुवाव नोंथांमोननियाव माबायदि फालिथाय खालामो एसे बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन माने नैथि सानाव थ जोङो बैसागुखौ मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिबाय नालाय बेयाव गेदेरफोर उन्दै उन्दै गथसा फोर गेदेरफोरखौ मान लानाय फुंङावनो सिखारनानै गावनि बिमा-बिफाखौ सिगांग्रो खुलुमग्रोयो। मान लाग्रोयो आरोना उन्दै उन्दै गावनि गथसाफोरा बिमा-बिफानि फिसाफोरा बिमा-बिफाखौ सिगांग्रो खुलुमग्रोनानै मान लाग्रोयो बिनि उनाव गामिनि खाथि खाला उ न'खर न'खर थांनानै बिदिनो खुलुमहैयो आरो ना आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ मान होनाय आरो गेदेरफ्राबो उन्दैफ्राबो गेदेरफोरखौ मान लानाय बेफोरबायदिजोंनो नैथि बैसागुआ थांङो आरोना जोंनिया
औ
नैथि साननि बैसागुआ
हा
बिदिनो थांङो होनदां खोनाबायना
ओ इनिफ्राय
औ
नोंथांमोननिखै बै बैसागु रंजानाययो माबायदि सोलियो दासान्दि
अ जोंनियावथ गोदो बेफोरबायदिया बांसिन नुनो मोनामोन दा आथिखालाव ओरैबायदि जायोखि जोंनियाव माखासे बेफोरबायदि इमान बावनाय
माबानायजों लोगोसे मान लानायजों लोगोसे माखासे गेलेमु आयदाफोरखौबो लाबायो आरो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबाय दिजोंनो जोंनि बैसागुफोरा ग्रोम ग्रोम जायो आरो गामियावबो फांसन खालामो। आरो जमा जमा जाहाथे उ ओरैनि जायगानि सुबुंफोर बोरै जायगानि सुबुंफोर ज' लोगो मोनलायो बेनि थाखायनो जोङो माखासे फांसनफोरखौ खुंनाय जायो आरोना
औ औ
बेजोंनो जोंनि बैसागुआ ग्रोम ग्रोम जायो।
औ नों नोंथांनिसिम बेफोर कुइसनखौ सोंनायनिफ्राय सोंनायनि खिथानायनि थाखा खाय साबायखर थाबाय ओ नोंथां होनबा दोनथ'नोसै ना? हेल'
हेलौ औ दे होमबालाय।
औ औ
औ दोनथ'नोसैबा ना नोंथां?